जादों नोंथां
औ दा नोंथाङा दा फ्रि दङ ना
औ नोंथां आं फ्रियैनो दं
अब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां अब्ला टपिकआ मा जागोन जोंनिया
अ जोंनि टपिकआ ओ बर'फोरनि खारै जानाय ओंख्रिनि सायाव जागोन नोंथां बेनि सायाव सावरायनोसै
जागोन नोंथां अब्ला नोंथाङानो बुंगोरदो औ
खारैखौहाय मारै बानायो मा मा जों ओंख्रि जाय मा मा ओंख्रिजों जानाय जायो बेनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
जागोन नोंथां दे
औ
बिदिब्ला नोंथाङा जागायगोरदो
मा बेयाव बुंनो थाङोब्ला आं जायाखै नामा नोंथां?
खोनादों नोंथां औ।
औ ओ दा बर'फोरा गिबियाव बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा खारै जानो मोजां मोनग्रा हारि खारैखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोनायखौ जों नुनो मोनो बा मिथिनो हायो। दा खारैखौ मारै बानायो आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होग्रोनि।
जागोन नोंथां।
बेवहाय जोङो औ सबाय साबा आरो बेसर साबा ओ थालिर बेफोरनिफ्राय मोननाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो थालिर होनोबा थालिरनि जोङो बैयो थालिरखौ थालिर आथियाखौहाय दानस'नानै बिफांखौहाय बेनि बिगुरखौ जिरनानैहाय फिसा फिसा जिरनानै आ सान्दुाव फोरानग्रोनांगौ जायो आरो बेखौ बोखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो मोजाङै रानो अब्ला बेखौहाय ओ गामला गिदिरफोराव नङाब्ला बेबायदिनो नाङै गामलाफोराव नङाब्ला सिथ्लाफोरावहाय माबानानै सावनाय जायो।
औ।
हाय बेयाव जेबब्लााय ओ दैजों लगायनानै माबानाय जायो आरो दैजों लगायनानै फिथर फिथर खालामनानै दोननाय जायो फोरान सान्दुङाव फोरायनाय जायो। आं आं बेखौ बोखांनानै ओ मोनसे जायगायावहाय जमा खाथरनानै दोनो आरो ओमफ्राय बेखौ जेब्ला ओंख्रि जानो थाखायनो आं बेखौहाय हाननानै अ बेखौ खारै सगारनानैहाय लानाय जायो।
ओमफ्राय खारै सगारनाया एबा मोनसे दुं माबाफोराव खफा खफाफोराव नङाबा न'खरनि थख्राफोरावहाय बिदियावहाय सगारनाय जायो जिगाब होनानै सिङाव जिगाब होबाय बेनि उनावहाय खारैखौ बे खारै फिथरखौ होबाय ओमफ्राय दै होनानैहाय बेखौ बसरनाय जायो आरो। सारनानै बेनि दैखौह बेनि दैखौहाय बेनि दैया गोबाब जायो आरो। रिमोनलाला खारैया इसे रिमोनला जानो। गोबाब ओमफफ्राय बेखौहाय जोङो। बेबायदिनो खारैखौहाय सबाय साबाजोंबो बेसर साबा बेफोरखौबो मा होनो बे बानायनाय प्रसेसफोरा सेमानो आरो।
औ।
ओमफफ्राय मा होनो बेखौहाय खारैखौहाय जोङो मा मा ओंख्रिजों जायो होननानै बुङोब्ला जोङो। गिबियावनो बुंनांगोन नारजि नारजियाथ' बर'फोरनि एंगारनो हायिखाना। गोथाव मोनग्रा। नारजि ओमफ्राय अनला अनलायावबो जोङो खारै होयो। लाफा दो लाफा दोलो औ बेबायदिनो दङ जोंहा मेवायावबो खायसे खायसे खारै होनानै जायो। आरो औ बुंनो थाङोब्ला खायसे खायसेया गासिबो ओंख्रि हरै सानजाफोरनिखौ नायोब्ला जोङो गासिबो ओंख्रिखौनो खारै होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
बांसिनानो खारै होनानै ओ जेरैहाय ओ खुमब्राफोरावबो खारै होनायखौ जों नुनो मोनो। दालियावबो खारै होनायखौ जों नुनो मोनो।
बुंनो थाङोबा गासिबो मैथा ओंख्रि होन सब ओंख्रियावनो बिसोरो मा होनना बुङो खारैखौ होफानानै जायो आरो हरै सानजानि मानसिफोरा ओमफ्राय जोङो ओरैयासो जोंनि ओनसोलनियासो बारा खारैखौ बिदि जाबाङा बेबायदिनो आ गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम दाबोबाय था खाग्रा नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेफोरावल' खारै होनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
ओमफ्राय बेबायदिनो
ओ गोदोनि मानसिफोरा खारैखौहाय खारैजों ओंख्रिल' सङामोन बेखौ लोङोबोमोन बा मा होनो देहानि थाखाय मोजां होननानैहाय खारैखौहाय एसे एसे लोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो माने मिथिनो हायो खोनानो मोनोमोन आबै आबौमोननि फाय बिसोरो खोनथाइ मोनसेे खारै लोङोब्ला देहाया मोजां जायो होनना नै आरो बेनि अनगायैबो खारैखौ बिसोरो लोंनायनि अनगायैबो दुगैनायावहाय खर' लोबनायाव बाहायोमोन आरो ओ खानाय जेब्ला ओ बिसोर दुगैयो अब्ला खानायखौहाय लोबनो थाखाय साबोन नांलायामोन खारैजोंनो लोबोमोन बिसोरो साबोन बा दानि बादि सेम्फु नांलायामोन। गोदोथ' आरो गैयामोन ना।
औ।
सेम्पु बायदि बेनो रिमोनला जायोमोनखाय ओ बेखौनो खारैनो सेम्फुनि जा गायाव बाहायोमोन आरो गोदोनि मानसिफोरा माने गोदोनि बुरै बुरैफोरा।
औ।
बुरै बुरैफोरनिफ्राय बुरै बुरैफोरा खोन्थायो आरो दासिमबो आबै आबौमोनहा बिसोरो खोन्थायो गोदोहाय खारैजों लबोौमोन होननानै। बेबायदिनो खारैआथ' जोंनि जिउआव
एंगारनो हायै जायगा लानाय बायियानो जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम खारैजोंनो जोङो ओंख्रि फोरखौ माखासे ओंख्रिफोरखौ खारै होनानैनो संनाय जायो आरो थावनायाबो बांसिन जायो खारै होयोबा।
औ।
उम दा नोंथाङाबो खारैनि ओंख्रिनि सायाव एसे फोरमायदो नामा नोंथां?
जागोन नोंथां ओ नोंथाङा थारैनो खारै बानायनायनि आदबखौ खोन्थालांबाय जोंनि जायगायावबो माने जोंनि ओनसोलावबो खारैखौ बेबादिनो एखे रोखोमैनो एखे प्रसेसिङैनो बानायनाय जायो आरो बिनि अनगायै जोङो खारैखौ मा मा ओंख्रिजों जायो होनोब्ला बर'फोरा खारै खौ बिदिनो नारजिजों जायो नारजियाव खारै होनानै जायो बिनि अनगायै अनला बेनि अनगायै दङ जोंहा सबाय आरो फाथो बिनि अनगायै जोङो लाफाजोंबो बरफोरा खारै होनानै जायो आरो लाफाखौ मोननै रोख खमि जायो बर'फोरा खारै होनानै आरो खारै होआबालानोबो। बिदिनो बुङोब्ला नारजिनि बेलायाव बिदिनो नारजिखौ मोजाङै सुना लाग्रोनानै दै होनानै बेयाव एसे खारै होनानै बेखौ रुयो आरो जाहाथ नारजिया गुरै जायो आरो बिदिनो सागंजों साग्लिनानै नोङो बे नारजिखौ अमाजों जायो ना ओरैनो जायो अमाजों जायोबा अमाखौ बिदिनो आलदायाव एवगोरनानै मोजाङै एवगोरनानै उनावहाय बे खारै होनाय नारजिखौ अमायाव होसननानै संनाय जायो आरो बेबायादिनो। अनलानि बेलायावबो खारैखौ बाहायनाय जायो। थारैनो। खारै होयोब्ला ओंख्रिया एसे मिलौदोसिन जायो आरो। लाबो जायो गोथावसिनबो जायो औ। बर फोरा बेफोर ओंख्रिफोरावनो खारैखौ होनानै जायो। बेनि अनगायै नोंथाङा बुंनाय बादिनो खायफाया मेवाइ जोंबो होनानै जायो मेवाया थाब रुइनायनि।
खारै होयो आरो औ बिनि अनगायै आथिख खालाआव खारैनि अनग गायैबो सदा बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो खारैनि जायगायाव। थेवबो बांसिन बर'फो फोरानो खारैखौनो गावनो दिहुननानै लानानै बाहायो। बिनि अनगायै जाय बिदिनो समा हास्लाब स्लाबैयाव माबा मोनस्लाबैयाव उम बिदिनो बाजारनि सदाखौ बायनानै होयो। नाथाय खारैनि थावनायानो आलदाखा। बेनि अनगायै जोंनि औ जोंनि ओनसोलावथ बिदिनो खारैखौ बैफोर नारजि अनला बे फोर ओंख्रिजोंल बाहायो नाथाय। ओरै सानजा ओनसोलथिंजाय बिदिनो खारैखौ फ्राय ओंख्रिफोरावनो होनायखौ खोनायो आरो नङा होमबा नोंथां बिनि बिसोरो गासैबो ओंख्रियावनो खारै होननानै जायो होननाय खोनादों। दा बे बाथ्राया बेसे थार औ बेखौ मिथिया ओरै सानजा ओनसोलनि बांसिन मानसिफोरानो खारैखौ बांसिन नै मोजां मोनो ओरै जोंनि ओनसोलावथ बिदिनो नारजि अनला बेफोर ओंख्रिफोरावल खारै बाहायनाय नुनो मोनो। अब्ला नोंथाङा आंनो बिदिनो। लाफा सुलाबारि होनो। ना जायखौ जोङो नाजों जायो नङाबा नाथुरजों जायो बिनि संनायनि प्रसेसिंखौ एसे। खोन्थाना होनो हागोन ना नोंथांनि जायगायाव माबादि। बिदि सङो औ। औ।
लाफाखौहाय लाफा दोलोखौ संनानै जाबोदों। दा जोंहा माबोरै सङो बेखौ आं फोरमाय लांनि लाफाजों नाजों दोलो सङोब्ला नाथुर गोरलैफोरजों जेनबा नाथुरफोरखौ गोथांबा बेखौ एसे एवफ्रामनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय बे थाव एसे होनानै एवनानै लाग्रोबाय आरो। फारसेथिंजाय सारायावहाय ओ दै गुदुं होबाय
औ।
दै गुदुं माने दैखौ गुदुं खालामनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय बेयावहाय लाफा गोदौवो खारै होबाथाय रैमोना एसे जानो मोजां जायोना रैमोननाय ओमफ्राय बे खारैखौ होनानैहाय जेब्ला बेयो ग्लब ग्लब गोदौवो होमबा लाफाया रुयोबा बेखौ बेखौहाय खोस्लिजों एरग्लिबानो गेब्लेखायो आरो बेखौ सालायनाङा ओमफ्राय बेवहाय संख्रि होबाय फानलु द' होखाया जोंहा ओमफ्राय बेवहाय नाखौ होसनबाय आरो। ना बा नाथुर बै एवफ्रामनानै लानाय नाथुरखौ होसनबाय ओमफ्राय
औ
बिदिनो जब जब जब होबाय आरो एसे ओमफ्राय जब खांबा बियो जेब्ला एसे आमथा आमथा जायो अब्ला बेखौहाय संख्रिया नांनो बायदि नाख बेबायदिनो संख्रिया जानाय जानाय बायदि मोनोब्ला बेखौ माबाबाय आरो ओंखामजों लाबाय औ
बेनिफ्रायनो जोङो नारजि औ लाफा ओंख्रिखौ मोननो हाबाय लाफा सुलाबारि होनोना
गोथाव
लाफा दोलोबो होनो अब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथां
औ समाथ' जाबाय जोंहा नोंथां औ बिदिब्ला बे टपिकनि सायाव नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।